हेलौ
हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां औ ओ
फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन माने आंनि नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय माने जों बर'नि फोरबो जायखौ होनो बैसागु बर'नि नंला बे सारा आसामनिनो मोनसे फोरबो दा बिनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथां खोनाबायना नोंथ दा औ औ औ होनबा जागासिनो नोंथां ओ‌ बैसागो होननानै बुङोबा मोनसे जोंनि बर'निनो बा जों बर'नि अनगायैबो जोंनि सारा आसामनि मोनसे एंगार हायै मोनसे औ खोनाबायना नोंथां?
हेल' खोनदोना नोंथां? हेल' नोंथाङा एसे गोसा रायलायनो हागोन ना नोंथां ओ नोंथांनि माथोखौ एसे लासै खोनाद दों आङो
औ आंबो नोंनिखौ बि खोनाबाय लासैनो औ दा खोनाबायना नोंथां?
औ औ एसे दहयनिस्राय साबसिन दे टपिकआव फैदो
बैसागु होननानै बुङोबा बा बैसागो होननानै बुङोबा मोनसे आसामनिनो बा बर'फोरनिनो मोनसे एंगारहायै मोनसे बोसोरारि मोनसे फोरबो होननानै बुङो।
हेल'
औ खोनाबाय नोंथां?
औ माद औ मारलासै फैदों नों थां नोंनि ओ जा आवाजआ एसे गोसायै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
खोनाबायना नोंथांआ एबार खोनाबायना?
औ माथोआनो फैयाखै नोंथां नोंनिया नोंथाङा माबाफोर इयारफन फोर इउस खामदो नामा नोंथां?
हेल' खोनाबाय दा औ औ औ औ बैसागो होननानै बुङोबा जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे बाहागो होननानै जों लानांगोन आरोखि ओ बे बैसागुखौ माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोख खोमै फालिनायखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय दानि जोलाव माने बैसागो फोरबोखौबो नाथाय ओ फालिनायखौ खम नुनो मोनसै आरोखि नोंथां माने बांसिनानो फालिला बा बावलांबाय मानि बांसिनानो मानि जानाय लोंनायजोंल' मानि बेखौ फालिग्रा जाबाय आरोखि नोंथां। ओ दा मानि गोदोनि बायदि नियम माने मोसौ थुखैनाय ओ बेफोरबायदि नियम गैला आरोखि। उम बे लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होनलायनाय बेफोरखौ मेथाइ खननानै फालिनाय गैला। औ ज' ज' सेंग्रा सिख्ला ओंखारनानै गामि गामि न'खर न'खर गिदिंनाय बेफोर नियम गैला माने बिनि बेखौ गारनानै दानि ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो माने बबेबा मोनसे पिकनिक स्पर्ट बबेबा मोनसे ओ बिफां बागान बबेबा मोनसे दै सेरावसो माने बेफोरखौ बा दुब्लि बारिफ्रावसो बेफोरखौ बांसिन फालिनाय नुनो मोनसै आरोखि नोंथां।
नंगौ।
ओ दा नोंथांमोननि जों बैसागो फोरबोखौ मा रोखोमै फालियो नोंथां?
औ ओ नोंथां ओ गोदोनि-गोदोनि समाव जोंनि जा आबौ आबै आरो ओ आजौ आजैमोना जि ओ रोखोमै रंजा बाजायै जोंनि बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनोमोन थिग बेफ बेफोरबायदिनो दासिमबो जोंनि ओ जा ओनसोलाव जोङो बिदिखौनो नुनो मोनबोगासिनो आरोना दासि सिमबो जोंनि जा बर' सुबुंफोर बिथांमोना गावनि गोसो गोरबोजों रंजायो दासिमबो ओ जोंनिया बैसागुनि गिबि साननि सानसे सिगां जोंनिया मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ गोदोनिफ् फ्रायनो ओ जोङो ओ फालिबोगासिनो आरोना। जोङो मोसौ थुखैनाय जों ओ जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोमोन्दो दोङो बेनिखायनो आङो नो थांनो बैसागुनि सिगां जा मोसौ थुखैनाय ओ फोरबो बेखौ आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सान्दों।
औ औ।
जोंनिया मोसौ ओ मोसौखौ जोङो ओ थुखैनो गोनांब्ला जोंनिया फुङावनो जोङो ओ गास सैबो ओ सुबुंफोरानो सिखारनानै ओ जोंनिया जा बुथु थुमनाय था थाराय, फान्थाव हालदै, पानिलाव, दिग्लि लिथि बेफोर गासै खौबो जोंना ज' खालामनानै दोंसे आरंआव बेखौ माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो साराय एबा खान्थानिफ्राय एबा थौनिफ्राय जोंनि हांगारख खौ ओ हुख'नानै बेखौ ओ लाइजुलायाव जोङो थाव एसे लगायनानै जों बेखौ लगायना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ थारायनि जा गुदि दे-देन्था बेखौ जोङो एसे दानस स'नानै बेखौ फथा थु थुना होयो आरो मोसौनियाव गोसोम गोसोम दुलुर दुलुरै बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ दैमा फारसे एबा फख फुख्रि फारसे होलांनानै जोङो मोसौखौ मोजाङै, थुखैनानै मोसौनि नामाव जा गोदोनि बोराय, सेनदाल ओ दरब मोसौनो होनाय बेखौ जोङो ओ, बावउनाय जायो आरो आरोना दैमा जिङाव बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ, दुब्लि फारसे उदाङै हेंगारना दोननाय जायो बै सानखालि बिनिफ्राय जोङो ओ, मोना मोनायाव मोसौ खौ न' फारसे लाना फैफिननानै, बेनिफ्राय ओ बे जामुस थु थुखैनाय फोरबो बि जोबनानै थाङो आरो बिनि अनगायैबो जोंनिया नैथि सानखालि ओ सुबुंनि बैसागु जाय बै समखालि माने बयनिबो गोसो, गोसोआव ओ रंजानायजों उसिफावो आरोना बै सानखालि ओ जाथे जोंनिया बैसाग दान ओ हाबो नालाय बै समाव बिफांनि बिलाइफोराबो गोथां गोथाङै ओ खिलियो आरो दाउखौनि रैसुमै देंखोआ जोंनि गामिखौ गोमसार होयो। एबा रिंखांहोयो बेनि थाखायनो, बयनिबो गोसोआव ओ बैसागु गोदान बोसोरनि जोंनिया मोनसा ओ उदसा उसाव बादाउ गोसो जोंनिया बयनिबो गोसोआव जायो बेनिखाय बेनिखायनो जोंनि गासैबो ओ जोंनि गामियाव थानाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला आरो गथ' गथाय गाससिबो ज' ज'यैनो खाम सिफ सेरजा सिफुं ज'था ओ सेरजा गंगोना, थरखा लानानै जोङो बै बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरोना बेनिफ्राय जोङो बैसागुखौ गासै स्नि सान जोङो ओ मोसायो बिनिफ्राय जोङो बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै जा एसे माइरं मोनो आरो फैसा मोनो बेखौ जोङो लाना फैनाय जायो आरो निफ्राय जोबनायाव जोङो बेखौ जयैनो गामिनि गासैबो रायजो राजानो लोगो नांनानै जोंना बेखौ ओ खाना जानाय जायो आरोना जौदों बेनि अनगायैबो जोंनि बै बैसागु फा फोरबोआव जोंनिया गामि ओनसोल सोरांव ओ फांसन बेफोरबायदि खेला दधुला मोसानाय रोजाबनाय बेफोरबायदि मोनसे फांसन लाखिनाय जायो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि माबाफोर फानसनफोर खुंनायखौ नोंथाङा नु दों नामा
औ नोंदों नोंथां औ नो दुं नुदों माने गासिबो गामिफ्राव खुंनाय जाया बेफोरखौ माने जायगा जायगा माने नुनो मोनसै आरोखि दानि ओनसोल गोदोथ' गैयामोन बेफोरबायदि फांसन फ्रग्राम बैसागुनि नामाव खुंनाय औ नाथाय दा माने जायगा जायगा माने जायगा लायै जायगा बेफोरखौ माने खुंनाय नुनो मोनसै आरोखि ओ फांसनजों लोगोसे प्रग्रामजों लोगोसे बिदिनो बायदिसिना गेलेनायफोर लाफायो जेरै हांसो हमनायनो माबा दाब देख्रोबनायनि थालिर बिफां बिफां गाखोनायनो बेफोरबायदि लोगोसे मो सानाय गान खननाय बादायनाय मानि बिदिनो ओ मिन्थिखायै बुंनाय हरखाब मोनथिखायै बुंनाय बादायलायनाय बेफोरबायाददि ओ माखासे ओ एक्टिभिटिसफोरखौ लाफानाय नुनो मोनसै आरोखि।
नंगौ
ओ बैसागु सुबुं बैसागु सौनि सेथि सानखालि मानि आ जोंनिजों माने गोखा गोखै जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननिजोंबो दं ना? बे
नंगौ नंगौ थारैनो जोंनिखिबो बेफोरबायदिनो ओ गोखा गो खै खानाय नेमखान्थिया दोङो आरो
औ औ औ गोखा गोखै हिसाबै नोंथांमोननि जों मा माखौ बांसिन बाहायनाय जायो मैगं मैला
औ जोंनियाथ' गोथां मैगं फैयो जेरै ओ आं गा सैनिबो मुंखौ लाजोबा बाबो ओ जोंनिया जेरै लाफा साय ख' ओ मैथा खिफिलेवा बेनि अनगायैबो जारि ओ बेनिफ्राय आनारस बिलाइ औवा बिलाइ बेफोरबायदिनो ओ एक्स'था एकस' एकनि बिद जानांगोन नालाय गोबां हाग्रानि मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनाय जायो आरो ना बेफोरबायदिनो खाबथिंनानै
औ ओ नोंथांमोननिजों ओरैनो बैसागुखौ सानबेसे फालिनाय जायो नोंथां?
औ जोंनिखैथ' बैसागुखौ स्नि सानल' फालिनाय जायो नोंथां।
औ स्नि सान ना? औ औ औ जोंनि जोंबो बि दियानो बारा गोबाव फालिया माने स्नि सान ओमफाय नैबे गामि गामि फ्रग्राम लानाय माने गुबुन गुबुन गावबागाव देत नायनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां। औ बैसागु मोनसे बिदाय फोरबो बायदि खालामनानै लानाय जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जाब ओ जोंनिया काथि बैसा गो एबा आंखाल बैसागु बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलखि मा रोखोमै फालियो एबा बे जा खाथि गासा सावनाय फोरबो बेखौ मानि थाखाय औ मानि थाखाय फालियो नों नोंथांआ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओरैनोथ' जेनेबा बिदिनो माने गायखां माने खाथि गासा होनोमबा मोनसे आसामनिनो मोनसे फोरबो मोनसे बेबो मोनसे ओ बेफोरखौ माने माइया गायखांबाय नालाय गायखांनानै फुखांबाय गायखांनानै माने जेब्ला फिथाइ ओंखारसै समावहाय बे जाथ जाथे माने फिथाइया मोजाङै थायो माने मोजाङै आबादखौ मोनो बिनि थाखाय गावबाागाव मानिे गावबाागाव इसोरनाव बा अबंलारिनाव मोनसे बोर बिनाय मोनसे फोरबो बादि बेखौ जोंनि ओरैहाय मानियो आरोखि नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ औ दा नोंथांमोननिजोंबो बिदि मानियो ना?
औ जोंनिखिबो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि ओ जा नेमखान्थिजों फालियो बेफोरबायदिनो फालियो जोंनियाव ओ बेफोरबायदि ओ जा बेनि खाथि गाासानि मुङाव ओ फिथाइ सामथाय होनाय जायो ओ जेरै जोंनिया नारें जुम्ब्रा फिथाइ सामथायाइ बै समनि फिथाइ नालाय बेयो बेखौबो होफानाय जायो बेनिफ्राय जोंनिया बै समनिफ्रायनो गय गोरलै खौ जानाय जायो आरो ना गय गोरलैखौ माने बे खाथि गासा फुजायावनो गिबि बाव माने बिनिफ्राय बै समनिफ्राय बे जा गय गोरलै बेखौ जों जानाय खालामो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनिया जा ओ मागो बैसागु ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे मागो बैसागुखौ औ मा मा फिथा सावनाय जायो बे मागो बैसागुआव नोंथा
औ ओ मागो औ जोंनि सयस बेखौ फालिनाय नुनो मोनला नोंथां माने जास्ट ओरैनो माने सो ओरैनो नियमनि थाखाय मोनसे फालिनाय बायदिल' नुनो मोनसै नोंथां जोंनियाव।
औ औ
दे होमबा टाइमाबो जाबाय ना नोंथां जोंना?
नंगौ नंगौ। थारैनो दे होमबालाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ